हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथांआ ओ मा खालामदों नोंथां
औ आं दं ओरैनो
औ
नोंथांआ
आंबो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां नोंथाआ फ्रिबा आं मोनसे गोदान आयदा लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरोना
औ
सावरायजागोन ना नोंथां
म
आङो जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन जेनोबा
औ
आङो जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां खोनाबायना नोंथांआ ओ माने नोंथांआनो अनला आरो दाउ संनायनि स्टेप खौनो एसे आंनो फोरमायना होदो दे खोनादोंना नोंथांआ
जायो जागोन नोंथां
ओ दे
औ आं खोनादों नोंथां
औ दे आंनो स्टेपखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ जागोन नोंथां जों अनला दाउ सं संनो होनब्ला गिबिआवनो जोङो अनलाखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो ओ जे जेनोबा बेसेबां जखानि नों अनलाखौ बेसेबां जखानि संगोन बेखौ जों गिबिआवनो माइरंखौ हो सोमनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो सोमखांनायनि उनाव बिदिनो दसे सम बेखौ रुइनो होबाय जोङो रुइनो होनानै बिदिनो ओ जेब्ला बे रुइगोन अब्लाना बेखौ दैखौ गारनानै जोङो एसे फोरनानै मा दिंखि बाव उलार बा सोरबा दाथ' आरो उम ग्रेन ग्रेन्डार मेचिन ओंखारबायना बेफोरावबो देसिगोन सोरबा बायदिआ औ जों बेखौ मोजाङै देनानै गुन्दै खालामनानै लागोरनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो दाउखौ हो जों एसे थाव होनानै सामब्राम बानलु ओ बिनि जा नांगौ खिनि ओ‌ मा होनो मस्लाफोरखौ होनानै जोङो एसे एव हुफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो ऐवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव दै होनाय जागोन आरो दै होखांनायनि उनाव जेब्ला बे दैआ गोदौगोन हो उम अब्लाना जोङो खारैखौ होनाय जायो ओ खारै होबाथाय बेनि उनाव आरो जोङो दसे गोदौबा आरो बे अन गुन्दैखौ जोङो सोरबा बायदिया दैजों दै गुसुजों गलायनानै होयो बा सोरबा बायदिया आखाइजों गुन्दैखौ ओरैहाय लासै लासै फ्रि फ्रि होयो आरो
औ
बिदिनो बेनिफ्राय बेयो जेब्ला गोदौगोन गोदौनानै मोजांहै मोनगोन अब्लाना जोङो बेखौ जानाय जासिगोन आरो अनला ओंख्रि संनो होनोब्ला बुङोब्लाथ' जोंनो खारैयानो मेन गाहाय आरो
औ
नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाथ' आं
औ
माने जोबोद मोजाङैनो अनला संनायनि स्टेपखौ खोन्थालांबाय औ जोंनियाव बो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो संनाय जायो आरोना नोंथां नोंना नोंथाङा बुंलांनाय बादि जा केबफोर नोंथाङा खोन्थालांदों बेबादिनो माने जोंनिथिंबो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां दा आङो बे एखेयानो नालाय आङो सबाइजों दाउ संनायखौनो नोंथांनो
औ एसे दे फोरमायना होदो नोंथां
औ जोंहा सबाइखौ सबाइजों दाउ संनो थाखाय सबायाथ' हुख्रेमनाय जानांगौ नालाय जोङो फार्स्टावनो सबाइखौ एवनानै लादो एवनानै जे जेब्ला बियो नायदो गेस्रेम जानाय बादि जाबाथाय जोङो बेखौ गुसु जाहोना माने गुसु जानाङा एसे दुंब्रु दुंब्रुयैनो जों बेखौ बथलफोरजों होख्रेमना लानो हायो
औ
बा जों मिक्सार मेसिनावबो हुख्रेबनो हायो खिन्थु जों थाल लानांगोन माने गेब्ले जाया ना एसे गावबानो जाया आरो ना सबाया जोङो एसे थाब माने बन्द' खालामनो रोंनांगोन आरो ना मिक्सार मेसिनखौ
औ
बारा गेब्लेहोनाङा आरोना बे जा नों सबाइ हफ्लेमगोन बियो एसेबां गेब्लेलायनाङा आरो एसे मोदोमा गावबानो गेजेराव गावबानो जायो आरोना नोंथां
औ
औ बिदि हुख्रेम खांना लांनानै जोङो बे हुख्रेमनाय सबायखौ जोङो सारायाव मा होनगोन सबाइखौ होनानै बेयाव दै होनानै जों बेखौ फुदुंनांगौ आरोना ओमफ्राय एसे दैया गोदौनाय बादि जाबाथाय जों बेयाव मा खारैबो होखाना लानो हायो आरो ना नोंथां
औ
औ ओमफ्राय जोङो फारसेथिं दाउ दाउजों सबाय संगोन नालाय बे मोनसेयाव खारै होनानै सबाइ होनानै दै होनानै जों गोदौहोखाबाय नालाय बेखौ बिदिनो गोबावै गोदौ होबाय थादों आरोना नोंथां।
औ
ओमफ्राय जोङो फारसेथिं मा दाउ संगोन नालाय दाउखौ गोदाना सोरबाबा गोदाना न'निफ्रायनो गोदाना लायोबा सोरबाबा बायना लायगोन नङा ओमबा? ओमफाय जों बेखो ओ साराइ दुंनायाव थाव होनानै बेयाव पियास बानलु होनानै जों बे दाउखौ मोजाङै एवनानै लानांगौ आरो नोंथां। एवनानै लानानै जेब्ला बेयो एसे संख्रि हालदै होनो जाबाय ओमबाथाय नों बेफोरखौ होदो आरो सोरबाबा मोदोमनायनि सामब्राम गुफुर बा हायजें बेफोरबादि ओ आरोबाव गोबाव गोबां मस्ला मस्लिफोर थायो जों बेफोरफोरखो मोदोमनायनि थाखाय बे दाउ एवबाय थानायावनो ओमफाय जेब्ला बे दाउआ एसे खामनाय बादि माने खामां खामां जाबाय आरोना। बिदिबाथाय जों बे दाउआवबो माने दै एसे होनानै होदो आरोना एसेबां बुरजा होलाय नाङा। एसे होबानो जायो आरोना नोंथां औ बे ओमफ्राय ओमफ्राय फारसेथिं मा होनो बै नों जे सबाइ रुदोंमोन ना
औ
बे सबाइया सबाइखौ नोङो आखाइजों मोननै बख'नानै आखाइजों जेनेबा ओ सिफ्लेनानै नायदो जुदि बियो रुइबाय गेब्लेबाय एसे बिदिबाथाय नोङो मा बै सागं थायोना सागंजों नोङो बे माबा खो सबाइखो मोजाङै सानानै लादो आरोना मोजाङै गेब्लेेजासे सानानै लादो। सानानै लाखांनायनि उनाव बेखौ दसे दोनथ'लायदो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं जोंहाथ' दाउ ओ दाउआव दै होनानै दोनदोंमोन नङा ओमबा
औ
ओ बेखौ एसे नायलायदो आरो ओमफ्राय दाउआ दै राननाय बादि जाबाथाय बे सबाइखौ बेयाव होनानै होनांसिगौ आरो। सबाइखौ बा नोङो बेदरखौबो सबायाव होनानै लानो हायो आरोना नोंनि गोसो मथे ओमफ्राय बिदिनो सबाइ सानाया जानानै दसे दोनथ'बायना ओमफ्राय दोनथ'नायनि उनाव बे सबाइखौ बेयाव बेदराव होसिगोन जेनेबा। होनानै बिदिनो दसे ओ दाउआव होखांनानै बिदिनो दसे जोङो गोबाव दोननांसिगोन आरोना। ओमफाय गोबौ दोननायनि उनाव नोङो दसे थानानै संख्रि नांदोंना नाङाखै बा जोंना खारै नांदोंना नाङा खै जों बेफोरखौ मा बेयावनो नायनो हासिगोन आरो। जुदि नाङाखैबा जों बेयावनो ओ साखिनानै बेयावनो मोजाङै होफिननो हासिगोन आरोना। नांदोंबाथ' नांबाय ओमफाय जोङो बेयाव आरोबाव लास्टाव माने मोदोमनायनि जोङो खायसेया माने सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौ मा मोदोम होननानै लास्टावबो होयो आरोना नोंथां आं गोबां मानसिखौ नुबाय आरो ना औ ओमफाय खायसेया आरो जों नुनो मोनो मा होनो ओ दुन्दिया आरो गुबुन दुन्दियाफोर थायोना बेफोरखो माने लास्टाव मोदोमो आरो गोथावबो जायो होननानै होयो आरो नोंथां ओमफाय बिदिनो जों बेखौ लास्टाव होनानै ओ दसे दोनथ'नानै बिदिनो मा होनो सबायजों दाउखौ संनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो आरो आंना सबायजों दाउ संनायनि प्रसेसा नोंथां नोंथाङाबो माब्लाबा आं बुंनाय बादि स्टेप वाइसयै संनानै जानायबानो जाबाय आंबो नोंथां बुंनाय बादि माब्लाबा अनला ओंख्रिखो संनायखौ संनाय स्टेपखौथ' खोनथादोंमोन नालाय थ' आं नोंथांनि थेअबायसै आं मालाबा संनानै जानो नायसै आरो नोंथां
औ औ जागोन नोंथां ओ होमबा माने उम नोंथांनाव मोनसे सोंलु सोंनो गोसोआव फैदों जे नाफामखौ जोङो माबायदि देनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बेखौ मा माजों जानाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ नाफामखौथ' आं मिथिफेरा नोंथां माबोरै देयोबा मा खालामो आं बेखौ दासिमबो मिथिफेरा आरो
औ होमबा आं एसे फोरमायना होनसै नामा नोंथां
ओ नोंथां जोंहा माब्लाबा बेलेग दिनाव सावरायनोसै नामा बे मोनसे आयदाखौ मानोना जोंहा दिनैथ' समा जाबाय नालाय बे नाफामनिखौ जोङो
औ
नोंथाङा आंनो गुबुन दिनाव माने मोजाङै फोरमायना होबानो जाबाय आरोना नोंथां आङो नोंथांनिफ्राय बे अनला ओंख्रि संनायनि बागै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानोना नोंथाङाथ' आंनो जोबोर गुवारैनो बेखेवनो होबाय नालाय आंनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ दे बिदिनो माब्लाबा गोदान आयदा लाना आङो नोंथांखौ कल खालामलायगोन गोजोन्थों बिदि
औ जागोन दे नोंथां औ जागोन दे